औ जिरायना दं नामा?
थाबायलांगासिनो बार जागासिनो।
अ ओइ माख‌ खालाम दोननाय हरनायानो
औ ओरैनो गरमनि आरोना एसे खबर लालाय
औ नंगौ बिनिफ्राय मा खालामगासि सिनो दं आजिखालि?
आजिखालि दा इदिनो फरायनाय दोनथ'नानै इदिनो सम सम खामानि मावो सम सम बिदिनो फ्रि टाइमबाथाय खेला गेलेयो बिदिनोसै आरो।
ओमफाय नोंसिनाव आ दा दैज्लां बोथोरना ना मोन गोना मोना ना?
नायाथ' सिगां बांसिन मोनोमोनलै एसे जाम्फैफ्रावनो हाखरावनो मोनलाबायायोमोन दाना एसे खम जाबाय जोंनियावबो मोननाया।
ना मा मा ना मोनोमोन बिदिनो?
मोननायाथ' इदिनो दा एबारबो एबार मोनदो होननाय खानादो दुब्लि बारिफ्राव हालोवबाथाय ट्रेक्टरजों। खुसियाबो मोनो ना सें ना गोरि औ औ।
ओइ इमफाय नोंसिनाव बिदि ना मोनगोनना मोना बोदै ओ मागुर सिंगि बेनिफाय ओ मा होनो बै खुसिया खुसिया ना मोनोना?
मोनो। मा बेफोरथ' आरो लकेल जाहैबाय। मोनखायो बा रलिया जोंनियाव दैसा मोनसे दं हाजोनिफ्राय फैनाय इयाव मो
औ औ औ।
हाजोआव अखा हानानै दैमाया देरोबाथाय बिराद माने फिसाद फिसा एसे फैसोयो आरो बिराद फैयो।
औ।
सोरबा सोरबा इदिनो बिराद ओरैहाय एसे दै सेमबाथाय दैबा दै लोमनानै एसे फि सेमो होमबा बिदिबाथाय ओरै जे मानो एरै जिरख'ग्रा दैयाव बेजों ख्रोब ख्रुब बेंनानै सोबनानै माने खोबनानै हमो आरो बिदि बारलिखो।
हमो ना?
औ हमो।
ओइ नोंसिना ओम बा हाजो खाथि आरो ना हाजो खाथिनिफाय दै फैबाथाय लोमोबाथाय नाखो मोनो आरोना बिदिनो
औ औ एसेबां खाथिद्राय नङा नोंनायालाय हाजोआ
गोजान आरोना ओं बुजिदो दे औ बिदिनो एसे गोजानानो ओं
जोंनिया बि भुटान भुटान खाथि जायो आरो भुटान।
ओइ भुटान दा अ भु टान ओमफाय भुटानाव इदिनो जायगा फुरा उम मोजांना थांनो भुटानाव?
भुटानावथ' थान्दा थान्दा मोजां आरो।
ओमफाय मा बोनो भुटानाव बारलांबा माबाफोर माबा लायो नामा इदि? केट फैयो माबा फैसाफोर
टिकेट माने फैसा लाया जेनेबा नोङो गारि स्कु माबाफोर बाइकफोरजों थांबाथाय हेलमेटा थाखानांबाय सानैहाबो ओमफ्राय आरो लाइसेन्स थानांबाय ओमफ्राय जायखिजाया आठथार बा औ औला। थाथारनांगौ गारि सालायग्राया
अ।
आरोना
मा होनदों?
मोनसे न आधार कार्ड नङाबा फटार कार्ड मोनसे नङा मोनसे थाफाखाथारनांगोन।
अ अ अ नोंसोरथ' थाङो खोमा ना सानफ्रामबो?
सानफ्रामबोथ' थांजाया इदिनो सोलाबबाथाय थाङो आरो गरमफोराव थाङो एबार नै दा थांलायसिगोनलाय गरम फैबाय।
गरमाव माबा ओ मोजां आरो ना जायगाफोरा बेरायहैनो
गरमाव थांनो मोजां माने जोंनियाव गरम जायोना इसोनियाव दंफां लाइफांजों एसे थान्दा जायो आरो
अ मिस नाव माने दंफां लाइफां मा बांसिनखाय माने आबहावाफोरा मोजां आरोना
औ औ ओमफ्राय बिदिनो अखाफोरबो सम सम दसे दसेनो हाब्रलाबायोलै आरो थाइफ्रिलाबायो
अ माने बिसिनाव माने बांसिन दं फां‌ थानायनि थाखाय बांसिन थाब थाब अखा हायोदां आन्दाज जोंनियावबो माने बेयाव बारा दंफांफोरा गैयाना मा? माखासेफोरा दानफायला दानफायलि खालामो बेनि थाखायनो माने गरम मा बांसिन जोंनियाव
जाय जायो दंफां लाइफां थाबाथाय थान्दा जायो आरो बांसिन
औ औ नंगौ
बिसोरनियाव आरो दंफां लाइफांजोंनो खोबजानाय बिसोरनियाव आरो चेकिंफोराबो जाब्र हरलाबायलै दसेनो
मायो होनदों सेकिं दसे दसेनो थाब थाबनो सेकिं जायो खोमा ना?
जाब्रब बो दसेनि जायो इयाव पातता मोना
ओमफ्राय माबा लाखिखायो नामा फैसाफोरखौलाय सेकिं
फैसा माने नोंहा जेनेबा जोंनि बायदि नङा आरो बिसोरनिया आसामनि बायदि माने बिसोरनिया जेनेबा गारि सालायग्राया लाइसेन्स दंबाथाय गारि कागज दा दं थिकेट दंबाथाय जेबो फेेजाल गैया प्रब्लेम गैया
होमबा जोंनियाव मा मालाय नै जोंनियाव बिदि दंबावोसो आ सिगांनियाबो गारि सालायग्रायाबो हेलमेट नांथारगोन आरो उनावबो हेलमेट गान ओमफ्राय इसोरनाव जुदि सानैनाबो हेल्मेट थानांगौ आरोना जुदि डकुमेन्टआ सासेना थायोबाथाय जेबो प्रब्ले जाया आरो ना
जेबो प्रब्लेम जाया ओहो ओहो बिसोर एसे पुल'सनफोरनिबो बिदि नाया नायनायालाय
मोजाङानो आं बिसोरनि माबाफोरखौ मोजां मोनो जोंनियावबो बिदिनो जानांगौ आरो
जोंनि आसामनिबाथाय एसे बाराद्राय जायो
बारा देखायद्रायो
बाराद्राय औ औ औ बिसिनिया मालाय स्टेेनडार्ड आरो आराम
औ औ औ अब्लाबो माने मोजाङानो ओमफ्रायथ' लोगोफोरजों थाङो मालाबा सम सम सम आरो ना
औ लोगोफोरजों थाङो बाराग
औ औ होमबा खाथिसो आरोना बेसे माबासो जागोन नामा बेसे किल मिटार जागोन बेसे इदिनो?
ओ बार' तेर'सो जानांहागौ।
बार' तेर'सो आरोना? अ। बार' तेर' ओमबा खाथियानो माथो। नोंसोर बाइक बाइकफोरजों थाङो आरोना थांनाय जायोबा? माजो थाङो होनदो? हेलौ बारा मोजां खोना फैदियासै नोंङानिखौ।
अ नोंथां अ बाइकफोरजों थांबाथाय मोननै था
औ औ औ दे बुंलाय बुंलाय। औ खोनादो।
अ बाइकजों थांबाथाय मोननैल' टाउन थांना टा-टाउन हाबनो मोनो आरो।
मोननैल'?
औ ओमफ्राय ओजोंहाय माने सिंथाराव थांनोबाथाय आरो एक्सट्रा पास लाबावनांगो।
माबायदिखो लानांगोन ग'नायथि
लानांगोन बाइकफोरजों थांनो होया माने गारि साखा खब्रैफोरजों थांनो मोनो। अ साखा खब्रैफोरजोंसो थांनो होयो औ औ औ औ औ। ओजोंहाय मोनसे एसे चेकिं जाबावो माने बेवहाय गारि साखा खब्रै थानाय मानाय इक सिङावहाय मोनसे चेकिं थाबावो।
औ औ
खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुंबाय थालाय
अ सिङावहाय मोनसे चिकिं जाबावो बेवहा हाय माने बाइकजों हाबनो होआ गारि साखा खब्रैजों हाबनो होयो औ औ।
मामसे ओरैनो इदि माबाफोर लां जानो गिनाय थाखाय
नङा नङा नङा नङा हा ओरजोंहाय सिङाव हाबलांनो थाखायसो
अ सिङाव हालांनो थाखायसो आरोना?
बाइकजों हाबनो होया माने सिंथाराव।
औ। ओमफ्राय बिदिनो मा मा बां सिनै बेहाय सोमोनांथाव बा माबा मोनसे मोजां माबा मोनसेखौ मा मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हायोबा भुटान माबायाव
भुटानाव जेनेबा दा बेनो जोंनि आसामाव जेरैहाय दा गरम बोथोर नालाय गरमा बारा
औ औ।
थांबा थाय एसे फ्रि आराम मोनहैयो आरो जेनोबा गुसु जायगा मोनो जेरै औ औ औ सानिफ्राय एसे औ औ आबहावाया माने फ्रेस जायो आरो।
औ औ औ।
माने दंफां लाइ बिफां लाइफांफोरनि गुसु बारनांनायजों देहा सोलेर एसे गोजोननाय मोनो आरो।
ओ बिदिनो माबा दै बोहैलायनाय नुयो नामा दै दै गबलायनाय?
नाम जायो आरो। खोनादोंना?
औ खोनादों दे बुंबाय थालाय खोनादों।
अ बिसोरनाव गोबाङानो जोंनि बर' हारियाल' नङा गुबुन जाथियाबो माने थाङो आरो।
अह बांसिनानो इदिनो बेनो आरो होनलायना? आजिखालि बिदिनो थाखायो नोंथां मा थो बुंबावनो।
ओ हो माने बिसोरनावहाय दाम खमाव मोनो आरो दाम खमाव।
दाम खमावनो थावफोरा बेसे बिदिनो ओजों माबायाव भुटानाव?
थावाथ' बेवहाय खमथारमोन सिक्सटि टु सिक्सटिफरलमोन माने बिसोरनाव जि एस टि गैयामोन।
औ
ओमफ्राय नै एबार माबानिफ्राय नै दानसे जाबाय खोमा जि एस टि लागायना होबाय बिसोरनाव सरखारा। दा बिसोरनाव दा बेस नाव दिजेेला हाइस जाना दं एक्सनि बारा थ थाइबा ना मा होनदों खोमालै डिजेेला
बा माथो मा जाबायानो माथो होनबा दाम
बिसोरनाव माने ओरैनोबाबो डिजेला दामसिन पेट्रला खम
अ
उल्था बिसोरनियाव जोंनियाव आरो पेट्रला दाम बिसोरनिाव आरो दिजेेला‌ दामसिन आरो उल्थ-उल्था जायो औ जोंनि बे खाथि खालानिफ्राय इदिनो बिसोरनिफ्राय उल्था थावखौ गारि टेंकियाव सोना लाबोबाय ओमफ्राय जोंनियाव इयाव साप्लाइ खालामफैयोमोन।
दाथ बिदि नंला
दा दा हाला माने दामा बारा जाबायना थावा
दा माबानि थाखाय जाबाय खोमालै एसे
एसे दावहा गनदगलनि थाखाय औ औ माने बिसोरनावबो भुटानाव माने गए एक्सट्रा थाव दिहुनग्रा माबा गैया जोंनिफ्रायसो साप्लाय जालाङो
ओमफ्राय बोरैथ' खम जायोमोन बिसिनाव?
लावगाया जि एस टि गैयामोन जि एस टि गैयामोन जोंनियाव जि एस टि औ दे दे
औ दे दे